नोंथां
औ नोंथां।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांनिसिम गोजोन ओ सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे आङो जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला
औ सम दङ नोंथां सावरायजागोन।
औ ओ दा बिदिब्ला जोंना जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' गोबां जानाय लोंनाय ओंख्रिफोर दङ न होनबा नोंथां जेरैहाय जोंना जोङो सानफ्रोमबोथ' बिदिनो खदाय दालि बा आलु बेफोरखौनो जोङो जायो नाथाय जोंनि बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा अनलाजों दाउ सबायजों साम' नारजिजों अमा आरो नाफाम बाथोन बेफोरखौ जोङो मिथिनाय जायो नङा होनोमबानोथां
औ नोंथां
औ आरो जोंना बेजों लोगोसेनो गांजेमा एंखावरि खांख्राइ जोंनि बेफोर बर'फोरनि मोनसे जानाय खाजा आरोना अनला ओंख्रिखौ माबोरैहाय सङो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां
औ
अनलाखौ संनायनि सिगां
औ
अनलाखौ संनायनि सिगां माइरंखौ सुग्रोननानै लानांगोन माइरंखौ सुग्रोननानै ला लाखांबा माने दैखौ सर'नो होनांगोन। ओमफ्राय उलार एबा गायेनखौबो सुनानै दोननांगोन। आथिखालनि जुगावथ' मिक्सार ग्राइन्डार मिसिन ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
औ ओमफ्राय माइरंङा दै सर'बाथाय बेखौ देनानै गुन्दै खालामनानै लानांगोन मिक्सार मेसिनावबो ग्राइन्ड खालामनानै लानांगोन जुदि मिक्सार मेचिनाव खालामोबा इनि उनाव संनायखौ संनायखौ होनोब्ला माजों संनाय जायो नोङो बेदरजों संना बेदरजों ना औवा मेवाइजों सङोब्ला नोङो अरखौ जरायनानै सारायखौ जाननानै लाग्रोबाय ओमफफ्राय थाव होनानै थाव दुंबा नाथाय बेदरखौ थाव होनानै बेदर खौ होनानै हालदैजों संख्रिजों होनायाववफ्राननानै लाग्रोबाय बेनि उनावहाय खांनानै दोनबाय हायखांना दोनखांनायनि उनाव औवा मेवाइखौबो होबाय मेवाइखौ होनायनि उनाव
एवफ्रानबाय एवफ्राननानै हालदै खारै हालदै नङा खारैजों संख्रैजों होनानै
दसे मेवाइनि दैया रानबाथाय दैखौ होबाय ओमफाय जि जोङो उनानै दोन्दोंमोन अन गुन्दैखौ बिखौ फ्रि फ्रि सारना होबाय खनसेनो होबाथाय गथा खायो नङा होमबा नोंथां बिनि थाखायनो फ्रि फ्रि होनानै एसे एरना होबाय बिदिनो होजोबबाय गासिखौबो फ्रि फ्रियैनो ओमफ्राय बे गोदौबाय थानाय समावनो बेदरखौबो होबाय ओमफाय जाब्रां फानलु हाइजें सामब्राम गुफुर बेफोरखौ गासिखौबो देनानै गासिखौबो होबाय गोदौबाय थानाय समावनो ओमफ्राय गोबाव सम गोदौबाय थानायनि उनाव साखिबाय साखिनानै संख्रिफोर संख्रि खारैया नाङाखैबा बेखौ होबाय होनानै जानाय बायदि मोनबाय बा खांनानै दोनबाय बिदिनो नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथाङा मानि सायाव जेन'बा फोरमायजानो लुबैदों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना
औ नोंथाङा सबायजों साम'जोंनो फोरमायदो
औ दा जोंना सबाइजों साम' संनो थाखाय जोंनो फार्स्टआवनो जोङो साम'खौ दैमा एबा दंग'फोरनिफ्राय जोङो खन्नानै लाबोनाय जायो बा जोङो बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो साम'खौ दा दैमानिफ्राय खना लाबो लाबोबाय लाबोनानै जोङो बेखौ हरसे बा हरनैफोर सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे बिनि मैला फोरा खारथों होननानै बिसोरना गोबां मैला थायोना बिदिनो बाला हा जानाय ओ बेनि उनावहाय जोङो मोजाङै सुखांनानै सानद्रियाव होनना मोजाङै हखन' हुखन' सुनाय जायो आरो बिनि उनावहाय बिनि जि थाखोन बेखौ जोंङो पन एबा बिजिफोरजों जोंङो एख्ल'नानै गारनाय जायो बिनि उनाव बिनि जि उननि खिथु दासनाय जायो आरो बेनि उनावहाय मोजां आरो सुबावनानै जोंङो सारायाव मोजाङै एवफ्रामना लाग्रोयो आरो बेनि उनावहाय जोंना जि सबाय बे सबायाइखौबो जोंङो सोमनानै दोननाय जायो दसे सम बिनि गोसोम बिगुरा जाहाथे बिनि उनाव जोंङो बिनो खायबा खायबा खारै होनानै रुनानै लाग्रोयो बिनि उनाव खायफाहा बिदिनो रुवालासिनो संनाय जायो आरो जेरैहाय दा जोंङो सब माबाखौ साम'खौ जोंङो एवफ्रामना लाग्रोबाय बिदिनो गावनि नांगौ बायदि मस्ला मस्लि हायजें ओ हाइजें बानलु आरो बिनि सामब्राम गुफुर बेफोरखौ जोंङो होनानै लाग्रोबाय आरो बेनि उनाव जोंनोथ' स सबबाय संनो थाखाय जोंनो खारै नांगौनाा नोंथां बिदिनो दै होनानै जोंङो दसे सखौ सबखौबो जोंङो बेयाव होफ होफाना हाय आरो जि रुखानाय सबाय बेखौ बिनि उनाव जोंङो दसे गलब गलब गोदौ होनानै जोंङो बिदिनो जोंनि न'आवनो मोननाय गंगार दुन्दिया बा जोंनि ल केल थुन्दिया जोंङो बेखौ होना होनाय जायो आरो बिदिनो खारै संख्रि नायनानै जोंङो बेखौ जेब्ला मोनगोन अब्ला जोंङो सबायजों साम'जों जानो हानाय ओंख्रि जायो आरो ना नोंथां ओ खोनादों
औ नोंथां खोनादों
खोनानायाव एसे प्रब्लेम मोनदों नोंथां
औ नोंथां खोनानायाव एसे प्रब्लेम मोनदों